नोंथां‌। हेलौ नोंथां। औ नोंथां। औ नोंथां।
औ औ। नोंथां अब्ला जों टपिक्सआव थांनोसै नामा नोंथां?
औ थांजायो नोंथां।
औ बिदिनो जों नानि सा नानि सायाव रायज्लायसै ना नोंथां?
औ जायो। रायलायजायो। औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
नोंथाङा बिदिनो ओरैनो मा मा नाखौ मिथियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ आ ना होननानै बुङोजे। औ खोनादों नोंथां। औ ना ना होननानै बुङोब्लाथ' गोबां गोबां रोखोमनि नाफोर दङ जायफोरनि नाफोरखौ नाफोरनि मुंखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया होननानै आं बुंनो सानो आरो। जायफोर निखि जोङो ओम जोंनि सोरगिदिं साखाथि फाखा एबा जोंनि दुब्लि फोथार एबा जोंनि दंग' नाला आ बिलोफोराव नुनाय नाफोरखौ जोङो बुंनो हायो जोङो ओ गामियारियाव जोङो फिन गले गले नुनो मोननाय नाफोरा जाहैबाय ना मावा ना मावा दांग्रा ना फि थिख्रि, नास्राय, गोरि, बेंसि, आ नाथुरि, आ ना खावै, बेनिफ्राय थाइलेण्ड, मागुर, सिंगि, बेनिफ्राय जोङो ओ रौ, रौ, सान्दा, ओ ग्रास खाब आ मा होनना बुङो जोङो सल, आ ना फैला, बेनिफ्राय ना ना दुसुमै, ना जोंख्लाब, ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो। जों मोननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? ह दा नोंथाङा नों नोंथांमोननि मोननाय नाफोरखौ बुंनानै खोन्था नायदों आंबो खोनासंनोसै।
औ नोथां। बिदिनो जोंफोर जेरै जोंबो ' जेनेबा न'खरावसो माने जेरै फुख्रि दंना बेवहायसो माने बांसिन जेनेबा हेगारनाय जायो। नोंथां। खोनादोंना नोंथां बिनो जों फख्रियाव फख्रियावहाय बिदिनो माने रौ, मिरगा आरो जेनेबा ग्रास बेफोरखौह हेगारो आरो। बिदिनो जेरै फिथिख्रि चाइना फिथिख्रि होनना बुंङो जायाखो जोङो। ओमफ्राय आरो बिदिनो रुपसान्दा बेफोरखौहाय हेगारो आरो कमल कात। बेफोरखौ आरो जाफानि ना बेफोरखौ हेगारो आरो जोङो बिदिनो बेवहाय जेनेबा हगारनानै न'आव जानो थाखायल' नङा बेवहाय जोङो फाननो थाखायबो माने फानहरो। बारा बिदि
औ औ खोनादों औ
फाननो थाखायबो जों हगारनाय जायो आरो न'आव बिदिनो। आरो जोङो माने फुख्रिनि नाखौ माने जोंहा बिदिनो इसेबां जानाय जाया मानो होनब्ला बेवहाय बांसिन सु थायोना बेवहाय माने सालानिखौसो जानाय जायो। आरो बायनानैहाय बिदिनो। दाथ' आरो दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां बिदि बिदिनो जोङो गुरनानैबो मोनो फोथारफ्राव फोथारफ्राव थांनानै जेखाय फोरजों जों बिदिनो आरो दाथ' आरो ट्रेक्टर एवबाबो मान बेवहाय जोङो ट्रेक्टर एवबा नाया ओंखारोना बिदिनो जेनेबा ना मोनो आरो बेवहाय थांबोला ना हमनो थाङो बिदिनो। बिदिनो जों दा फोटारफोराव माने जोङो बिदिनो एंखावरि फिथिख्रि ओमफ्रायह बिदि बिदि थुरि थुरि नाखौथ' मोनबांला जों बिदिनो आरो आरो माबाखौबो गांजेमाखौबो मोननो थांबांला एसे खम आरो गोदो मानो जेरैहाय जों गांजेमाखौ मोनोमोन बि मोन आरो खांख्रायफोरखौ मोनो एंखावरिफोरखौहाय मान एंखावरिफोरखौ जों जेब्ला खारै होनाना खारै ओंख्रियाव बेवहाय होबोला माने जानो गोथाव गोथाव मोनो आरो बेखौहाय बिदि मोदोमो नालाय नाथाय आरो जों आरो फुंनि समावबो बिदि जेनेबा एबा फोथारफोराव दाथ' जोंङो माइ गायनो थांङो नंङा होमबा फुंनि समाव माने बाथोनफोर मोनजाब्ला ओंखाम गोजांजों बिदि जानो थांब्लाथाय जेनेबा जों खहाबनाय मोनो आरो बिदि बिदि था बिदि जानानै माने एसे गोजोननाय मोनो। बेयावनो जों जानानै माने बेवहाय फोथारफ्राव जोङो माइ गायनो थांङो आरो
औ औ नंगौ।
नोंथाङा ओरैनो मा नाखौ जानो मोजां मोनो नोंथां?
ना होननानै बुंङोब्लाथ' आं जानानै मोजां मोजां मोननायनि बाथ्राथ' आं जा नाखौ मोनो बेखौनो जायो आरो माखासे नाफोरबो दं जायो थेवबो आङो बिदि मोजां मोन मोजां मोननाय हिसाबै माने जानाय गैया आरो जायखौ मोननो बेखौ जायो आरो मोजां
औ औ।
नायनो बानाय हुदा गैया आरो ना।। नोंथांनियाव दङ नामा नोंथाङा बुंनो हागोन जुदि दंङब्ला?
औ आंबोथ' नोंथां बिदिनो जेनेबा आं ना फिसाखौ जानो मोजां मोना आरो ना औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां आं माने ना फिसाखौ जानो मोजां मोना आरोना नोंथ थारमाने ना गिदिरफोरखौसो जानो मोजां नांङो। बिदिनो आरो जेरै आंङो फुख्रिनि नाखौ जायो बिदिनो जेनेबा मा ग्रास फोर खौहाय ग्रासफोरखौहाय जायो खुरिया बेफोरखौहाय थेवबो आंनियाव बो ऐसेबां बिदि माने फेभरेट बिदि गैया आरोना। नानि बागै माने गेदिर जाबाथायनो माने मोजां मोनबाय आरो बिदि बिदि आरोना बिदि। औ बिदिनो आरो। जोंङो बेखौ माने नाखौ माने हाखर फुख्रिफोराव माने जोंङो हेगारना दोननानै नां गावनि नांगौ समाव जेनेबा जोंङो रां नफ्राव नांगौ जायोना नख नखरफोराव आंखाल जायो फैसानि अब्ला माने जों बेवहाय फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो गावनि नांगौ स समाव आरो गावनि जेनेबा जों उम बहाबा थांनो समावबाबो जेनेबा जों जों रांखौ नांगौ जायो बेहायबो बाहायनाय जायो आरो न'खावबो मैगं थाइगं थाखाय जानो थाखाय बाहायनाय जायो आरो खायफा आरो एदमिसनबो लानो थाखाय जेरै फैसा गैया जायोना बेवहायनो माने नाफोरखौ फाननानै माने बिदि लानाय जायो आरो आरो बिजाबफोर बायनाय जायो बिदिनो आरो। औ उम। नोंथांङाबो माबाफोर एसे फोरमायबावगोन नामा नोंथां?
नाफोरनि बेलायावहा एसेबां नलेजबोथ' गैया आं ना नाफोरखौ होननानै बुंदों आं ओरैबायदिसो बुंनोसै नाफोरा जाहैबाय दैयाव थाग्रा मोनसे एकदमबारे मा होननानै बुंगोन दैयाव थाग्रा जिबि आरो जाय जिबिखौ जोंङो जाय जिबिखौ जोंङो दैयावल' मोन दा आरो दैनि अनगा आरो जों बेलेगाव मोना आरो ना फोरना जायो नायानो ओ दैयावनो थायो दैयावनो बिसोरो मा खालामो दैयावनो थांना थानानै दैनिफ्रायनो जोनोम जायो दैयावनो थानानै बिसोरखौ मा खालामनाय जायो? फेदेरनाय फोलावनायखौ जोंङो दैयावनो मोनो आरो। बिसोरना थाग्रा न' एबा जों थाग्रा जायगायानो जायो बिसोरना मा? दै आरो दैनिफ्रायनो जोंङो मा होनो औ। दैनिफ्राय जोङो नाफोरखौ मोननो हायो आरो आरो माबायदि खालामो ना फोर माखासे गामियारिफ्रा दुब्लि दु ब्लिफ्राव मा दै देरोब्ला मा जायोब्ला मा खालामो सेन, जेखाय, ओद सेन, जेखाय खिरखा फा बेनिफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे साथेनानै जाग्रा मु स्रि लाङि-थाङि माबा माबि होनानै मा खालामो ओ साथेनानै ओ गामियारि ना लकेल ना होननानै बुङोना बै ना खौ जोङो हमनानै जानायखौ जों मोननो हायो आरो। नङाना? मा लकेल ना लकेल ना होननानै बुङोब्ला जों बे ना, गोरि, नास्राय, बेंसि, खावै, फिथिख्रि, मावा बैफोर खौ जोङो माबा दंग' गरखाय बैफोरबायदि नालाफोराव जोङो साथेलाबायनानै ओ जानायफोरखौ नुयो आरो लाब जे माबा - माबि होनानै जोङो माख खालामनाय साथेनानै जानाय बोखांनानै जानायखौ जोङो मोननो हायो आरो।
औ। नंगौ
ना होननानै बुङोब्लासो बेफोरनोसै आरो नोंथाङा बेनिसो आरो मा फंनैसो बुंनो हाबावगोन।
औ नाखौ मानो जोङो बिदि जेनेबा बायदि ओंख्रिफोरजों जाना मोजां नाङो। नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो माने मैथाजों जेनेबा ओं मैथाजों जेब्ला जोङो फोथारनिफ्राय फैनानै जोङो माइ गायना फैयोना अब्लाना माने जों मोजां नाङो आरोना नोंथां बिदि जानानै। माने गो माने फोथारनिफ्राय फैनानै माने गो गोखै बुस्तु मोनाजाब्ला माने गोथाव नाङो आरो उ बिदिनो आरो मैथाल' नङा ओफ्राय बिदिनो जोङो माने बेवहाय थाइगिरजोंबो जानो हायोना नोंथां। थाइगिरजोंबो जों माने अनला - अनला जायो। बिदिनो आरो मोजां नाङो थाइगिर माने नाफोरखौहाय बायदि जेनेबा जों एवनानैबो जानो हायो। बिदिनो अनला बो जानो हायो बिदिनो आरो मैथाफोरजोंबो संनानै खांख्रायफोरखौबो मैथाफोरजों संनानै बिदि जानो हायो आरो नोंथां बिदिनो आरो औ। बिदिनो
आरो नाखौ फोराननाबो दोननाय जायो नङा होमबा औ-औ नाखौ नाखौ फोराननानैबो जानाय जायो नङा होनबा नोंथां नाखौ फोरानना ओ नाफाम बानायो ना गोरान, नाफाम बिनिफ्राय ना आसारबो मोननाय जायो नामा?
ओहो नोंथां ना आसा बिदिथ' बानायफेराखै आं। नाथाय बिदि हाथायफोरावसो फानो नामा बिदि नुफेराखै आरोना आंङो नोंथां। बिब्दिनो आसार माने माने अमा आसार बेफोरखौ गोसो मोनदो आरो। बेफोर माने नानि बेफोरखौ आङो नुनोबो थाङाखै आरो। नोंथाङा नुफेरबाय नामा बिदि आसार?
आंथ' नुनाय जायाखै अब्लाबो जोङो पेकिंआव फाननायखौ मोननो हायो आरो ‍डाइरेकयै दालाय जोङो थोंजोङै जा नो हानाय फेकिं खालामनानै फाननायफोरखौ मोननो हायो आरो मोनखानायखौ। बेखौ जों डाइरेक्ट फुड थोंजों फुद थोंजों आदारबो बुंनो हागोन एबा आसारबो बुंबा बुंजागोन नामा नोंथां।
औ - औ - औ नंगौ नोंथां। बिदि जोंफोरनि माने एरियायावहाय माने बिदि फानेरनायखौ नुवाखै आरो आंना बिदि
अ फिसा-फिसा पेकिं खालामनानै थिंनि रस गल्ला पेकिंबो रस गलाफोरखौ जेरै पेकिं खालामोना। थिक बेफोरबायदिनो नानिबो फिसा - फिसा पेकिं खालामनानै मोनखानाय पेकिं खालामनानै ओ फाननायखौ नुनो मोनदों आरो नाफोरखौ। नानि गेजेरजोंबो सुबुंफ्रा मा खालामो? बेफार फालांगि गाव सुंथानायनि थाखाय बेफार फालांगि खालामो नालाय गाव गाव आयदा आरो गाव गाव ओ! सानखान्थिजों जोङो फालांगि खालामनायाव मा होनगोन जाय जेरै हायो बेफोरबायदि राहानि सायाव सोनारनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथा थारैनो सैथो। बिदिनो आरो। न'खरखौ सुंथानो थाखाय बिदिनो नाफोरखौ फाननानै बिदिनो जों रां आरजियो आरो। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा? दे बेखिनियावनो दोनथ'दो नोंथांजों नोंथांजों रायज्लाय मोनना गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोनथों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।